हेल' हेल' नोंथां खोनादों ना?
औ।
खोनादों ना नोंथाङा?
औ औ खोनादों बुंलाय। औ खोनादों नोंथां बुंलाय
नोंथांखौ आं औ औ नोंथांजों आं कल खालामनायनि जाहोनानो जादों नोंथांजों आं दाउ अमानि सायाव माने एसे सावरायनो थाखायसो नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथाङा दा
औ औ साय जायो नोंथां साव जायो।
औ नोंथां।
नोंथाङा स जेनेबा दाउ अमा फिसिनाय बेनि आय आं ए फोरमायनो सानदों जेनेबा जों बर' सुबुंफोराथ' गोदोनिफायनो बिदि दाउ अमा फिसिनाय एबा दाउ अमा
औ‌।
जों नुखायो। बेबायदि दाउ अमा फिसिनानै बिदिनो जोंना रां फालांगि खालामनानै माबलाबा नांगौ समाव फैसा गैया फैसा गैया जायोब्ला सेनेलखौ फानब्रबनानै बा फाननानै जोङो रां मोननो हायो। ए आरोना बेबायदि जोंनिया दाउ अ माल' फिसिया बर'फोराव नुनो मोनो मोखौ जेनेबा मोसौ हाल
मा
आरो बे
औ।
द आरो बिदिनो हांसो बायदिाव
आरो
औ नंगौ।
न मासे बा मोसौ हालिसे बिदिल' नङा? आथिखालाव जेनेबा जोंना सुबुंफ्रा जोब नेम बाहायनायखौ जों नुनो मोनो बे जेरैहाय जोंनि अमाखौ माबबा दसथा बिदिनो जोंनिया गथा बायनानै
औ।
कुलार बानायनानै सोंनाय फाराम खुलिनायखौ जों नुनो मोनो आरोना बिदिनो जेनेबा बिजेनेस खालामनानै मासेनिल' नङा माबानि माबाबो जों खसेनो फानबोला जों जोबोद बुरजा रां मोनो आरो औ बेबायदिनो जोंना बर' सुबुंफोरा गावबा गावनि जिउखौ जेनेबा दाव फिनानैबो सोलिबोदों दा नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ जेनेबा माबायदि दाउ अमा फिसियोबा दाव अमा फिसिनाय माबायदिहाय मोनो बेफोरनि फाय फोरमायनो हागोन नोंथां औ औ
द दाव म फिसिनो होनब्लाथाय जोंना माने औ बिदि जोंनि बर' आइजोफोरा दाउ अमा फिनानैनो जिउखौ माने खुंलाङो आरो ओ बिदिनो जोंङो न'खरखौ ओ न'खरखौ जोंङो सुं थानो जौबा जौगानो जोङो बिदिनो बयबो माने न'खर न'खर ओ दाउ अमा फिनायखौ नुनो मोनो आरो जोङो दाउफोरखौ फिनो थाखाय ओ थ' जोंनो बिदि दाउ फिसा फिसा खौसो नांग्रोंगौ नोंलाय बेनि थाखाय जोङो ओ बे दाउ फिसाफोरखौ जोङो बै आमबाजारनिफ्राय माने जोङो बायनानै लाबोनानैबो जों फिसिनो हायो आरो जोंङो आरो जोङो बिदिनो ओ दाउ बिमा दाउ बिमा बायनानै जोंङो आ बे बेखौ माने ग होनानै ग होनानै जोङो फिसाफोरखौबो माने ओ मोननो फिसिनो हायो आरो फिसाफोरखौ दिहुनानै फिसिनो औ बेफोरबायदिनो आरो जोंनो अमाफोरखौबो बेफोरबायदिनो फिसिनाय जायो अमाफोरखौथ' जोंना माने बिदि न'आवनो थाखाया नालाय बेनि थाखाय जोङो ओ बाज बाजारनिफ्राय माने बायना लाबोनानै बिनि फिसा बायना लाबोनानै अमा फिसा बायना लाबोनानै जों बेखौ
औ
ओ न'आव लाबोनानै फिसिफैयो आरो ओ सोरबा सोरबा बिदिनो मानै माथाम बेफोराव लासै माने ओ लायो आरो फियो आरो जों बे ओ अमा फिसा बायनाय रां जि बेसेना जादों बिदिनो ओ थाम रोजा ब्रै रोजा बेफोराव लासै जायो आरो जोंना अमा फिसानि राङा औ आरो जोंङो बेखौ लाबोनानै जोङो बिसोरनो आरो बेखौ लाबोनानै जों बिसोरनो ओ जाहोनो थाखाय गुन्दै नांगौ जायो औ बे गुन्दैखौ जोङो जाहोनाय जायो बिसोरनो अमा फिसिनायाव जों बिसि नों गुन्दै होनांगौ आरो गुन्दैजों लोगोसे जोङो बेफोर बिसोरनो ओ अफ्रि बा थास' औ